हेल' हेल' हेल' नोंथां
नोंथा नोंथां
औ खोनादों ना औ खोनादों।
ओं खोनादों।
अ नोंथाङा दसे सम फ्रि ना?
औ औ
ए ओ बिदिब्ला जों दान्दिसे सम सानैजों मबाइल बाहायनायनि सोमोन्दै दसे सम सावरायनि हागोन ना?
औ हागोन
अ मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' जों मबाइलखौ जों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि समावहाय नांगौ होननानै जों बुंनो हायो जेरैहाय फुंनि सोरां जेननायनिफ्राय लानानै मोनानाय समसिमाव जोंनो मबाइलखौ नांगौ जेरै माबा मोनसे खामानि मावनो थाखायनो जोंनो मबाइलखौ नांगौ जायो। फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो जोंनो मबाइलनि गोनांथि जायो जेरैहाय बबेयावबा थांनो गोनांथि दङब्ला बबेयावबा थांनांगौब्लानो जों मबाइल नङाब्लानो जों ससेबो लामा ओंखारनो हाया दानि समावहाय ओ बेबायदिनो मबेला गोबां हेफाजाब होयो मानसिनि थाखाय जेरैहाय ओ जों बबेबा गोजान जायगायाव थांनानै जेन'बा खबर लाहैनांगौब्लाबो बा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थांनांगौब्लाबो बेखौहाय जों मबाइलनि दारैहाय जों सिगांग्रो जों खबर लाहर ग्रोनो हायो जेरैहाय ओ सानसे लानाय खामानिखौ जों दान्दिसे सम बा पास दस मिनिटनि गेजेरावहायनो मबाइलनि गेजेरजोंहायनो जों खामानिखौ जों फोजोबनानै लानो हायो आरो दानि समावहाय मबाइला मानसिनि थाखाय बिराद हेफाजाब होयो आरो
औ औ
बेबायदिनो आरोबाव ओ मबाइलाखौ जों मोननै रोखोमनि जों नुनो मोनो जेरै मबाइला मानसिनो मोननै रोखोमनि खामानि होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय मोनसेया जाहैबाय मोजां बिथिङाव मबाइला बांसिनै मानसिखौहाय हेफाजाब होयो आरो मबाइलखौ बाहायनो रोङाब्ला मानसिया गाज्रि बिथिं बेफोरावबो मानसिया थाङो ओ जेरै मोजां बिथिं होननानै बुङोब्ला ओ मबाइला मानसिखौ बिराद हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ मबाइला जेरै फरायनाय बा खामानि मावनाय बा बिजिनेस फालांगि खालामनाय बा गोबां साखरि बाखरि मावनाय बेफोरावबो मबाइला गोबां हेफाजाब होनायखौ जों दानि समाव जों नुनो मोनो ओ जेरै फरायनायावहाय होननानै बुङोब्ला ओ फरायनायावहाय जे-जेखौ फोरोंगिरिनिफ्राय बा मोननो हायाखै जेखौ सोलोंनांगौ बेखौहाय फोरोंगिरिनिफ्राय जे मोननो हायाखै बेफोरखौहाय आजिखालि दानि समावहाय मबाइलावनो नों जा नांगौ बेखौहाय मबाइलावनो बिहरनानै बा म मबाइलावनो थुनानै जों गासैबो गावनि नांगौफोरखौ जों मोननो हायो आरोबाव ओ बिनि गेजेरावहायनो ओ जेरै एगजाम लिरनाय आरो बेबायदिनो ओ जेन'बा फरिखाफोरनि आनजादनि ओ रिजाल्ट बेफोरखौबो जों गाव गावनि मबाइलफोरावनो जों दानि समावहाय जों नागिट नो हायोआरो नाथाय उम दानि स खौ नायोब्ला गोदोनि समावहाय बेफोरो बिराद गोब्राबमोन दानि स सम आरो गोदोनि सम ओ बेयावहाय मबाइल बाहायनायनि गेजेराव गोबां फारागथि दं सिगांनि समावहाय गोदोनि मानसिफोरा मबाइलफोरखौ बांद्राय देहान होआमोन आरो मबाइलफोराबो बांद्राय गैयामोन बेनि थाखायनो बिसोरो बाहायनोबो रोङामोन आर आरो मबाइल बाहायनाया बिराद खममोन होननानै जों मिथिनो मोनो आरो नाथाय दानि समावहाय फारसेनिफ्रायनो जोंनो मबाइलनि गोनांथि जायो आरोबाव मबाइलनि मोजां बिथिं होननानै बुङोब्ला जों मबाइलफोरावहायनो जों दानि समावहाय फालांगि मावनानै जों जानायखौबो जों नुनो मोनसै आरो जेरैहाय - जोंनि बर' आइजोफोर खौनो बुंनांगोन जोंनि बर' आइजोफोरा दानि समावहाय गोबां गाव गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौहाय मबाइलनि दारैहायनो इन्टारनेटनि दारैहायनो ओ अनलाइन बिजनेस मावनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनसै आरो बेफोरखौ मावनायनि गेजेरजों- जजोंनो गोबां बर'नि न'खरफोरा गोबां जौगाबोनो हमनायखौबो जों नुनो मोनो आरो आरोबाव ओ साखरि साख'रि मावनाय होननानै बुङोब्ला दानि समावहाय बांसिनानो बांसिन खामानिफोरानो अनलाइन जाजोबसै आरो अनलाइननि गेजेरजों जाजोबो नाथाय सिगांनि समावहायब्ला गोजान गोजान जायगायाव थांनानै मावहैनांगौ जायोमोन आरो गोबां खामानिफोरखौनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मावनांगौ जायोमोन नाथाय दानि समावहाय मबाइल फैनायजों लोगोसे आरो इन्टारनेट फैनायजों लोगोसे दानि समावहाय खाथि खालायावनो थानानैहाय गाव गावनि आखाय बेफोरजोंनो जाखिनि खामानि मावनांगौ बेफोरखौबो अनलाइननि गेजेरजोंहाय मावनो हानायखौ जों दानि समावहाय जों नुनो मोनसै आरो आरोबाव गाज्रि आथिङाव होननानै बुङोब्ला मबाइलाखौ मबाइलखौ बाहायनायावहाय गोबां गाज्रियाव थांनायखौबो जों जों नुनो मोनो जेरैहाय गाज्रि बिथिं होननानै बुङोब्ला दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बांसिन उन्दैनिफ्रायनो मबाइल नायनायखौ जों नुनो मोनो ओमफफ्राय बेनिफ्राय मबाइल नायै नायै नायनानै बिसोरनि मेगन गाज्रि जालांनो हमनाय बा ओ गोबां बिथिङावहाय गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरैहाय उन्दैनि मबाइलाव गेम गेलेनो सोलोंनाय आरो गाज्रि गाज्रि खामानिफोर सोलोंनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो दानि समावहाय बेबायदिनो मबाइला मानसि मोननै रोखोमाव मोनसे रोखोमाव हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो। नुनो मोनो आरो मोनसे बिथिङावहाय जोङो गाज्रि बिथिं जेरै गाज्रि ओ गाज्रि मानसिनि थाखाय गाज्रि जानाय जों बेफोरखौहाय जों मबाइलनि जों मोननो हायो आरो दा आं नोंथांावहाय फंनैसो सोंनो सानबाय जे नोंथांनि बायदिब्ला मबाइला- मानसिखौ माबायदि हेफाजाब होयो आरो माबायदि गाज्रियाव लाङो बेखौ बेहाय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङाबोथ' बुंलांखाबायानो गोबां बाथ्राफोरखौनो जेनेबा मोजां जानाय आरो गाज्रि जानाय मोननैखौबो। दा आं बिनि गेजेरावनो जेनेबा मोननैसोखौल' बुंनो सानदों जेनेबा मोजां मोजां मबाइल बाहायनानै जोङो माने मोजां जादोंबो होननानै बुंनो हागोन। ओमफफ्राय आरो गाज्रिबो जादों जोङो जेनेबा ओ जेनेबा बियो गाव गावनि बाहायनायनि सायावसो सोनारो नालाय। मबाइलखौ जेनेबा मोजां जादोंनि सायाव बुंनो थाङोब्ला नोंथाङहाबो बुंबाय फार फालांगिनि बेलायाव मोजां जादों होननानै जेनेबा बे नंखागौ जेनेबा मबाइलनि गेजेरजों जोङो गाव गावनि जेरै खायसे बर' आइजोफोरा गाव गावनि संनाय खावनायफोरखौ बा गाव गावनि जि दानानै दिहुननायफोरखौ बेफोरखौ माने आरो ा बिदि देलायग्रा बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि जेनेबा गाननाय जोमनाय बेफोरखौ माने ओ दिहुननानै गावनो गाव माने गावनि आखाइजोंनो बा गावनो दिहुनना लानानै बेफोरखौ फाननो थाखाय जेनेबा ओ बिदिनो अनलाइननि गेजेरजों दैथायहरनाय बा अनलाइनावहाय जेनेबा माखासे ओ ओ बिदिनो जेनेबा दिन्थिनानै होनाय गुसुं गुसुङै जेनेबा फोरमायनानै होनाय बेफोरबायदिया जेनेबा बै बायग्रा फोरखौ माने गोसो बोहोनो हानायनि थाखाय बेफोरखौ जेन मा खालामनो हायो आरोना आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा अनलाइननि गेजेरजों जोङो गोजान गोजान जायगायावबो जेनेबा दैथायहरनानै फानहरनो हानाय बेफोरजोंबो माने रां खामायनो हानाय बेफोरखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो जेनेबा जों जानाय लोंनायनि बेलायाव सावरायनो थाङोब्ला जानाय लोंनायनि बेलायावबो जों गोबां माने ओ माबानिखौ नुसै आरो ना माने मबाइलनि गेजेरजोंनो जेनेबा जौगानायखौ जों नुनो मोनसै जों हमनानै लानो जेनेबा ओ बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै जुदि जोङो जाग्रा आदार एबा जेनेबा माबा मोनसे जानो लुबैयोब्ला बा न'खरनिनो न'निनो बा हटेलाव संनायफोरखौ बा बायदि रोखोमनि मेथाइ बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरखौ जुदि माने जानो लुबैयोब्ला आरोना जोंहादि खालामालाव माने ओ अनलाइन अर्डार खालामनायनि गेजेरजोंबो मबाइलनि गेजेरजों अनलाइन अर्डार खालामनानैबो जानो हासै आरोखि ना नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा जों नुनो मोनबावो जानाय लोंनायनि अनगायैबो जों संनाय खावनायावबो माखासे सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोन्दों बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जेरैहाय जोङो गोदोहायथ' जेनेबा जेरैबायदि आदब खान्थि बाहायनानै ओंखाम ओंख्रिफोरखौ सङोमोन नाथाय आथिखालाव माने बेफोरबायदि आदब खान्थिफोरखौ एसे सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनबाय आरोना नोंथां जेरैहाय जों नुनो मोनसै गोदो अनदला ओंख्रियाव थावबो होआ बिदिनो हालदैबो होआलासेनो संनानै जायोमोन बा खारै बाहायनानै संनानै जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय नुनो मोनो थाव मस्ला मस्लि बायदि रोखोमनि जेनेबा बायजोनि एबा बाहेरानि माखासे मस्ला मस्लिफोरखौ बाहायनानै माने संनानै जानाय बा गोथाव मोनहोनो थाखाय फोरखौ होनाय बा आरो मानसिनाव मोनसे हुदाबो दं खायो जेरैहाय जेनेबा मोनसेया जेनेबा गुबुननि माहोनो माखासे मुवा बेसादफोरखौ जानो लुबैनाय एबा जेनेबा ओ साबसिन साननाय बिदि साननायाथ' मानसिनाव दंखालियानो बिनिखायनो माने बिसोरो बेफोर गुबुननिखौबो माने सोलोंनो लानायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना आरो जेनेबा जोङो बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो जे मबाइलफोराव बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ गुबुन माने गुबुन हादरनि बा गुबुन सुबुंफोरा जानाय बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ लैथोनि माखासे जिब-जुनार अक्ट'फासट बिदिनो बायदि रोखोमनि ना फोरखौ जानाय बेफोरखौबो माने आथिखालावहाय म बाइलाव नुनानैनो जोङो माने जोंनियावबो बेफोरखौ माने जाफैनाय एबा बाहायफैनाय खौ जों आथिखालाव नुनो मोननायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरोना आरो जेनेबा बेनि अनगायैबो जोङो गोबां जेरैहाय बायदि रोखोमनि जेनेबा न' बां लुनायनि बेलायावबो जों बुंनो हायो माने मबाइलनि गेजेरजों जोंनो जेनेबा सोरबा सासे मानसिया जुदि न' न' लुनो थाखाय जेनेबा टाइम होनो हाया अब्ला बेखौ मबाइलनि गेजेरजोंनो जेनेबा न'नि दि जेनेबा ओरैनो बबेथिं जेनेबा उन्दुग्रा बबेथिं ओंखाम संग्रा थानांगौ बेफोरखौ माने मबाइलनि गेजेरजों डिजाइन खालामनानै हरनाय बेफोरबायाददिखौबो जों आथिखालाव माने नुनो मोनसै आरोना नोंथां आरो जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो जोङो बायदि रोखोमनि जेनेबा थांलाय फैलाय खालामनो थाखायबो जों मबाइलनि गो आथिखालावहाय गोनांथि जासै होननानै जों बुंनो हायो जेरैहाय जेनेबा बबेबा दाबसे जायगायाव थांनांगौ जायोब्ला जोङो न'खराव गारि मथर गैयाब्लाबो आथिखालावहाय मा होनो बिदिनो उ उपेर, अला, बिदिनो रेपिड'फोर माने बुक खालामनानैहाय थांनो हानाय बेफोरबायाददि सुबिदाया माने मबाइलनि गेजेरजों जादों होननानै जों बुंनो हायो आरोना आरो म मबेलनि बिथिङावहाय गाज्रि जानायखौबो जों गोबां नुनो मोनो जेरैहाय जोङो मबाइल नायै थाबाय थायोब्ला मेगन गाज्रि जानाय देहाखौ दुब्ला मोननाय बेफोरबायदि थासखौ जों माने नुनो मोनो आरोना नोंथां। बिदिनो बायदि रोखोमनि माने बेमार आजार आसारबो जानो खाबु थायो आरो बेफोरबायदि माबायोब्ला। दा नोंथां होनबा जोंनि सावरायनांगौ समथ' जानानै फैबाय। दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ- औ -औ दे- दे औ दे।